खोनादों बा नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ
औ
दालाय माबोरै दङ?
औ नोंथां मोजाङैनो दङ।
औ ओमफ्राय ओ नोंस्रा नि न'आव मा मा बिफां लाइफांफोर दङ?
औ जोंहानि न'आवथ' गोबां बिफां लाइफांफोर दङ। जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल, नारेंखल, गय गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफां ओ जेरै ओ खोदोम गोबां सोमलि। थाइगिर, बैग्रि बायदि बायदि रोखोमनि गोबां दं।
औ
औ
मोजां आरो। बिदि बिफां लाइफां थाबाला न'आव। बिनि सायाफोरावबो गरम बोथोराव जिरायनो आराम जायो।
माने ओ जोंना बिफां लाइफांफोरा ओ गोबां दङ जेरै ओ गामिफ्रावहाय माने गोबां रोखोम रोखोमनि बिफांफोर थायो आरो ओ जोंनि न'खरावबो दङ गोबां रोखोमनि ब्रि बिद बिफां लाइफांफोर जेरै नो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बैग्रि ओ स-सफारि आरो नारेंखल, गय, थाइजौ, खान्थाल, मिस्थां, खोदोम बायदि बायदि रोखोमनि गोबां बिफांफोर दं ओ जेरै बेफोरनि गेजेरावनो ओ खायसेया आ फिथाइ मोनजाग्रा आरो खायसेया फिथा मोनजायै आरो खायसेया आ मैगं-थाइगं बायदि बेफोरबायदि ओ जाग्रा मुवा बेफोरबायदि गासिबो ओ दं आरो जेरै ओ जेरै जो ओ जोङो ओ जागा जाजाग्रा होननानै बुङोब्ला थाइजौ, खान्थाल, आमलाइ, बैग्रि बनबै ग्रि, थाइजौ खहे, खेजुर, नारेंखल बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो लोगोसेयैनो ओ जाजायै होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जेरै ओ सोमलि बिफां, आ खोदोम बिफां आ आरो ओ लोगोसे फाख्रि बिफां आरो दंबावो ओ खराय ओ खराइ आरो आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बिफां जेरै ओ थायसुरि बायदि बायदिफ्रा बेफोरबायदिया गोबां ओ दं आरो नोंथांमोननि ओ जायगाफ्रावबो दायो माबायदियै दि ओ दंना गैला माबायदि आरो बेफोरनि ओ सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो
जोंनियावबो माने दङ आरो बेफोर फिथाइफोरा बेफोर ब'फांफोरा फिथाय थायग्रायानो जा फिथाइ थायिआनो जा माने दोङो आरो नाथाय सिगांनिफ्राय एसे खमायलांबाय आरो दानिया दानिया न'फोरा बांलांबायना
औ
न'फोरा बांलांबाय मानसिफोरा न'फोर लुनो थाखाय ब'फांफोरखौ दाननाय जायो। आरो बिदिनो मानसिफोरा आरो ब'फांफोरखौ हाग्रानि ब'फांफोरखौ दाननानै जे दानिया गयफोर बांसिन गायोना गायनाय जायो बिदि जाय जाहैबाय आरो मोन मोनो जोंनियावबो बहांखौ जेरै जोंनावबो नारि खल दङ ओ आरो नोंसोरनि बे सुपारि बुंनायखौ जोंनिया समफ्राम होननानै बुङो आरो जोंनियाव ओ ओंफ्राम बेबो दङ। अ आरो थाइजौ, खान्थाल
औ औ
आरो नारिखल
औ औ औ
आरो दङ नाथाय नामा गोसोआव हायाखै आरो बारा मोजाङै आरो सोमलि दौफां दङ सोमलि
औ औ
नोंथांमोननिया ओ बे ब'फांनि काथजोंहाय थ' माबा बायदि रो रोखोमनि बुस्थु बानाय जायोना जेरैहाय बिसां, फालेंफोर
औ औ बानाय जायो औ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होननो सानदों औ ओ दंफांजों होनोब्ला ओ दंफांजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ जिनिसफोर बानायनो हायो जेरै जेरै होननानै बुङोब्ला फार्सआवनो जोङो न' बांफोरखौ ओ गोदोनि समफ्रावहाय गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां जोङो न' बांफोर बानायनो हायोमोन जेरै ओ थिं दोनायनिफ्राय लानानै थिं दोनायाव जोंनो ओ दंफांनि ओ हाखावनाय जेरै ओ बाथाम थखथा बुङो, बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ ओ जाय बेफोर गैयाबानो जोंनि ओ न' बांफोरा जाया ओ आरो न'फोरनि खुन्था गोदोनि समफ्राव जोङो न'फोरनि खुन्था बायदि बायदिफोर बाहायनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ दानफायनानै मोजाङै ओ फबनानै जोङो न' बांफोराव ओ बानायोमोन आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि आइजें आयला आ जेरै ओ टेबोल ओ सियार बेरेंसि ओ थुल आरो गोबां रोखोमनि उम न' बां बानायनाय जायोमोन जेरावहाय जोङो ओ गासै बिफां लाइफांफोरखौनो जोङो बाहायजोबनाय जायो बिफां लाइफांनि हेफाजाबैनो जोङो मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि ओ मोजां मोजां ओ बायदि बायदि रोखोमनि आरांगा ओ बायदिफोरखौ जोङो ओ बाहायनानै लानो हायो बिफां लाइफांनि ओ गेजेरजोंनो जोंनि बे ओ सोरगिदिं ओ संसारा आ एबा बुहुमा सोलिनानै दङ बिफां-लाइफां गैयाबालानो ओ जोङो गैयाब्ला जोङो ओ थांनानैबो थानो हानाय नङा आ बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो ओ हां लानाय हां बोनाय बेफोरखौ जोङो बिफां-लाइफांनि गेजेरजोंसो ओ मोननो हायो आरो लोगोसेयैनो बिफां-लाइफां खौ जोङो ओ दानि मुगायावहाय ओ गोबां खम जाबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे ओ माबा मोनसे ओ दारिमिन बा ओ फरायसालि माबा मोनसे ओ जोङो बाहायनो एबा बानायनो गोनां जायोब्ला जोङो गोबां बिफां-लाइफांफोरखौ जोङो ओ दानफायनानै हाफायनानै लांदां खालामनांगौ जायगाखौ ओ लांदां खालामनांगौ जायो ओ बेफोरनि थाखायनो जोंनि बिफां-लाइफांफ्रा आ दायो ओ गोबां खमायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोनो हाबाय गोदोनि समफोरावहाय नाथाय बेफोरबायदि ओ जेबो गैयामोन गोदोनि समावहाय दंमोन ओ गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बायदिफ्रावहाय गोबां आ रोखोमनि बेलेग बेलेग बिफां-लाइफांफोर ओ थायोमोन ओ बेफोरनि थाखायनो गोदोनि आ आबहावाफ्रा जोबोद मोजां आ थान्दा जायोमोन आ नाथाय आ दानि आ मुगायावहाय गोबां रोखोमनि ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय बिफां जाहाथे जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोरा आ लासै लासैनो खमायलांजोबनो हबाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि दानि बारहावा आबहावाफ्रा जोबोद ओ गरम जाबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबाय ओ बेनिखायनो जोङो दानि मुगाफ्रावहाय गोबां बिफां गायनायखौ जोङो ओ हुदा हिसाबै बाहायनांगौ ओ बेफोरखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बिफां लाइफांफोर ओ गायबोनायमोनब्ला जोङो बेफोरबायदि ओ दुंहाव थासारिखौ जोङो ओ नुनो मोनबोनाय जानाय नङामोन। ओ नोंथाङाबो ओ नों नोंथांमोननि सोरगिदिं थानाय जायगानि सोमोन्दै माबायदि ओ थासारिया बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नोंथाङा।
औ औ नोंथां आं सानो दंफाङा दे माने बिफां लाइफांफोरा आरो जों सिगां आबौ आबैमोननिफ्रायनो जोंखौ बिराद माने मानसि माहारिखौहाय जोबोद ओ मदद खा हेफाजाब खालामबोदों आरो। जेरै ओमफाइ गासैयावबोथ' जों बिफानजोंनो बनायनानै बां सिन बुस्थुफोरखौनो जेरै खदाल बनायनोबाबो जोङो खदालनि बे हमग्रा बेखौहाय तकथाजोंनो बनायनाय जायो। बिफां जाया बिफां बे फैयो आरो ओ बिदिनो खै खि दरजा न' नोंथांमोनालाय बे बादि जेरै न'खैबो जोङो दंफांनि गेजेरजों बनायो बिफांनि थक थाब फोरनि गेजेरजों आरो सिगाङावनो जों नुनो मोनबावो आरो बे मोसौ गारिफोराबो जे ओ माने माबाजोंनो मोसौ गारिनि साखाफोराबो माबाजोंसो जाबावोमोन ओ बब बबफांनि दक्थाफोरजोंनो जायोमोन स' माने ट्रान्सपर्टेसनावबो जों नुनो मोनो आरो ना बिब फांनि बे गोख्रों माने
ओ हेफाजाब होननाय थिखौनो जों नुनो मोनो आरो आरो जों नुनो मोनो बिफांनि बिफां लाइफांफोरा बिराद माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जेरै जों बारखौथ' जों मोनखायोनसै मोनखायो आरो जे खायसे खायसे बिफां फोरा मानो मुलिब बो जे मुलिनिबो बिसोरहा माबा मो मुलिफोरबो होयो बिसोरो खायसे बिफांफोरनि बिलाइ बा फिथाइ बा रोदाफोरजों जे मुलिफोरबो बानायनाय जायो आरो बिदिनो क्रिम दा कस्मेटिक् से जों नुनो मोनो। खानायनि प्रडाक्टआनो जा बा मोखांनि प्रडाक्टआनो जा बेफोरखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बनायनाय जायो। बेनिखायनो बिराद आं सानो आरो बिफां लाइफाङा जोंनि बे मानसि माहारिनि आ थानाय बा जिउ खुंलांनायाव जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु आरो। आरो आं सानबावो माने बिफां लाइफांनिफ्राय जे जोङो जोबोद माने हेलदि हेलदि जाग्रा बुस्थुखौ मोनो जोङो फिथाइ सामथायाइफोराथ' बांसिनानो हेलदि जायोना बै मा होनो दुखानफोरनिफ्राय मोननाय चक्लेटफोरनिस्राय प्रसेस फुडफोरनिस्राय बेफोरो बिराद फ्रेस आरो हेलदि जायो आरो आं बेखौ सानो नोंथाङा मा सानो फिथाइ सामथाय ओ फोरखौ लानानैहाय?
औ औ नोंथाङा ओ जि बुंलांदों बिसोर गासैबो ओ नंगौ नंनायाथ'। होमबाबो औ जोंनि ओ दानि बेलायावहाय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंबो ओ फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो गोबां ओ‌ नांगौ बेसादफ्राव जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो ओ बाहायजोबनाय जायो। बिफां लाइफाङानो ओ गोबां हेफाजाब होबोदों जेरै ओ जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो ओ न' बां दानि जुगनि न' बांफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो ओ गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ जोङो हाखावनानै दानफायनानै ओ बेफोरखौ जोङो साथारिं बा थफथा बानायनानै जोङो ओ गिदिर गिदिर न' बांफोरखौ जोङो ओ लुफुंनो हायो ओ जेरैबायदि ओ जोङो बिफां लाइफांफोरखौनो जोङो ओ गाहायै गुदिनिफायनो बाहायनानै उम ओ मोनसे गिदिर बिफांफोरखौ हाफायनानै जोङो थखथा बाहायनानै थक नि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि न बांफोरखौ बानायनो हायो जेरै ओ जोङो थपथा गैयाब्लानो थप्थाखौहाय जोङो साथारिं बाहायनानै जोङो न बांफोरखौ लुफुंजोबनो हायो आरो लुफुंखांनायनि उनावबो जोङो ओ थप्थानि गेजेरजों ओ जेरैबायदि ओ थप्थाखौ ओ जोङो खोरखिनि ओ सकात दरजानि सकात बायदिफोरखौ बाहायनानै जोङो गोबां ओ हेफाजाब होदों होनायखौ जोङो बिफां लाइफांखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेयैनो बिफां लाइफांनि ओ जानाय फिथ फिथाइ बायदि बायदिफोरा ओ खौ जोङो ओ गोदोनिफाय ओ जोबोद खम मोनबोनो हाबाय गोदो जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरनि फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन ओ‌ नाथाय दायो बेफोरबायदिया लासै लासै गोमालांबोनायखौ जोङो रोखा रोखायै नुहरनो हादों ओ‌ लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदिया माबोरै गोमालांबोखो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिदिर गिदिर‌ ओ जायगा माबा मोनसे ओ‌ स्कुल कलेज बायदि बायदि ओ एयारपर्ट बायदि बायदिफोर बानायनो गोनां जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि बिफां लायफां फोरफोरखौ जोङो ओ एवसांनो गोनां जादों दानस्रांनो गोनां जादों एबा साफा खालामनो गोनां जादों बेफोर जायनि जाहोनाव जोंनि गोदोनिफ्राय मोनजाबोबाय थानाय जेरैबायदि ओ गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइ बायदिफोरा बायदिफोरनि बिफां लाइफांफ्रा ओ जोबस्रांबोनो हमदों। बेनि थाखायनो ओ जोङो गोदोनिफ्राय बेफोरबायदि सोलायबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों आरो ओ इयुनाव गोबां ओ जोबस्रांलां बिफां लाइफांफोरखौ ओ जोबस्रांलांसिगोनखौ जोङो ओ नुहरनो हादों लोगोसेयैनो बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ दानिफ्रायनो ओ एबा ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोनांगौमोन जे बिफां लाइफां ओ गायनायखौ जोङो ओ हागौमानि ओ गायनांगौ आरो जोंनि बे ओ सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोरखौ ओ दानफायनाय एबा आ फोजोबनाय जोङो एसे खम खालामनांगौ लोगोसेयैनो जोङो ओ जोंनि गिदिर गिदिर बिफांफोरखौल' ओ नांगौ खामानियाव ओ जा सोलिनायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिखौ दानफायनांगौ फांसे बिफां दानफायनायनि सिगां ओ फांनै फांथाम जोङो बिफां ओ गायनांगौ। बेफोरनि ओ बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावोब्लासो जोङो इयुनावहाय बिफां लाइफांखौ ओ नुबाय थागोन आरो ओ बिफां लाइफाङा जोंनि सोरगिदिं थानाय बेफोरबायदि आबहावाफोरखौ हेफाजाब होगोनखौ जोङो ओ रोखा रोखायै नुहरनो हायो बिफां लाइफांजों ओ जोंनि सो सोरगिदिं थानाय जायगाफ्रा साग्लोबसारनानै